हेलौ।
औ खोना हादो ना?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ जोबोद मोजां।
औ। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ। ओ नोंथाङा औ औ दायो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ मोनाबिलिनि ओंखाम
मोनाबिलिनि ओंखामाथ' जानाय जाबाय दायो ओ ओरैनो जिरायनानै दं दा आ नोंथांनो कल खालामनायनि ओ थाखाय ओ नोंथांखौ एसे एनै सम मोनगोन होननानै ओ आसा फारिनाय थाबाय दा नोंथांजों आङो माखासे बेबायदि बेखार जेनेबा जेंनानि सायावहाय सावरायनो थाखाय नोंथांखौ आङो कल खालामनो कल खालामदों ओ नोंथाङा ओ औ। दा माने जोंनि औ औ जोंनि समाजावहाय बेबायदि गोबांहाय बेबायदि ओ बेखार आ सुबुंनि अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं नालाय दा माने आ माने बुंनो थाङोब्ला माने ओ माने गोबां हाबाफ्रावनो गोबां फरायनाय बिथिङाव जा गोबांहाय माने बेबायदि बेखारनि अनजिमाया बांबोबाय आरो बेनि सायावहाय माने ओ बेनि जाहोनावनो जोंनि समाजा दाबो माने ओ मा होनगोन बेखौहाय बारा जौगानो हायाखै गामिफ्रावहाय जिखुनु जौगानांगौ जेरैहाय आर्मि पुलिस जानांगौनि सायावहाय फरायनायखौ गारनानै गुबुन जायगायावहाय खामानि माव हैनाय आरो बेजों लोगोसे थाब थाब हाबा जानानै गावसोरखौनो ओ मोनसे खैफोदाव खोख्लैनानै लानाय बेफोर गोबांहाय माने बेबायदि बे बेखारनि जेंनाफ्रा जोंनि समाजावहाय नुनायखौ मोनबोदों आरो तारमाने बेखारा माबायदि जायो आदा आरो बेजों लोगोसे बेखारखौ होबथानो थाखाय जोङो मा खालामोब्ला मोजां जागोन दा आदानि निफ्राय आङो आ मिथिगोन होननानै आङो आ आदावहाय आङो सोंहरनाय जाबाय आरो।
नंगौ थारैनो दा बेनि गुदियाव नायनो थाङोब्ला जों गाहायाव गाहाय लानाङा जोङो सासे मानसिखौ जुदि मोजां मानसि खालामनांगौबा बिनि गुदियाव थानांगोन मोजां मोनसे बारहावा समाजाव मोजां बारहावाखौ नांग्रोगोन मानो होनबा बारहावा माने बे समाजनि मोजां थासारि मोजां नेम मोजां आसार खान्थि मोजां माखासे उम गिदिर गिदिर जानो हानायनि सिमांफोरखौ जोंनि जायफोर सिनियरस बिथांमोनहा लामा देखायना होनांगोन बेनि मोनसे गोनांथार खामानिया जाहैबाय लाइमोनफोरखौ माने बबे दिसाजों लाङोब्ला बै सोर लाइमोन फोरा गावसोरनि जिउआव जानो लुबैनाय सिमां बेखौ माने मोनफुंनो हागोन बेनि थाखाय जोङो गाहायै गथ'फोरखौ माने लेखा फरायनायजों लोगोसे माबायदि साख्रिनि थाखाय बा माबायदि खामानिनि थाखाय मा लाइन फरायनांगौ जों गुबैयावनो बे लाइमोनफोरनो जों फोरमायनानै होनांगोन आरो बिसोरखौ माने मिथिहोनानै दोननांगोन नङाब्ला जों गासिबो आनगाइडेड मिसाइल जेराव
बेनि माबाया जाहैबाय जेराव आनगाइदेड माने बेहाय जेबो गायदेन्स गैयाबा जेराव मेरावनो सहैगोन दसेनो खेलायावबो थांगोन दसेनो फरायनायजों लोगोसे मोसानाय सल' खननाय जेनेबा बेखौ हबि हिसाबै लानो हायो खिन्थु नों जाय खौ जानो लुबैदों बेनि मोनसे गल थायो नालाय
औ
मोनसे बेसेबां समनि गेजेराव बेखिनिखौ मावनांगौ बेखौ गलसे बेबायदि ग सेतिं खालामनानै होनांगोन आरो नखरनि फ्रायबो आरो समाजावबो आरो फोरोंगिरिफ्राबो माखासे माबायदि फरायोब्ला माबायदि सोलोङोबा सासे गथ'आ रोंगोन बा बे बेनि रोंनाया बेसेब बां माबायदि जाहैगोन बेफोरखौ फोरोंगिरिफ्राबो आन्दाज लानांगोन आरो सा साफा साफा नोजोर होनांगोन अब्ला जोङो जोंनि समाजाव माखासे जा फंबाया बुंदों बेखार आथिखालाव बांदों बैफोरो जोंनि समाजनिफ्राय गोजान जलाोन आरो मोनसे नङा मोननै जेर बेसेना जेनबा गेपस थांगोन थाङा ननोङा माने जानो सम नांगौ नालाय दा उननि फैगोन जेनेरेसना माने मोजां जागोन आरो दा बेनि थाखाय आंनि नोजोराव बेनो गायदेन्सा आथिखालाव जोंनि भारत सरकाराव माने गोबां ओ नङाब्लाबो हादरसा लानानै हादरसा भेकेन्सि जबनि भेकेन्सि होयो दा बेफोराव जोंनि मानसिफ्रा जानाय लोंनाय खामानि फां फुंजों टाइम पास खालामाल'सै जोङो बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै जिउआव बैफोर मोननो नाजानांगोन जेरै हमनानै ला नों एसे आवगैाया बुंदों अग्निबिर जेरै आर्मि पुलिस आथिखालाव नै दाख्लैसो रिजाल्ट मोननानै थांखांबाय दा बेयावबो गोबां खाथि खालानि मानसिफोरखौ मोननाय खोनादों जोंनि ओनसोलाव दा बेफोरबायदि अग्नि बिर बायदि मोनसे आर्मि नङा होमबा दा बेनि अनगायैबो बे अग्निबरथ' जों आथिखालाव ब्रै बोसोरनि थाखायल' होननानै खोनानो मोनदों उनाव माबायदि बेनि प्रसेसा आं बेखौ बुंनो थांला बेनि अनगायैबो जोङो माखासे बिनि साब दिनै पिअ पास जानाय लोगो लोगो मेट्रिकआव मोजां नाम्बार लानानै सि डिएस फोर एडि ए फोर। नानै जुदि ओ जइेन जानो हायो सि डि एस आ नोङो दडायरेक्ट आर्मि अफिसार जानो हागोन टु सिटारनि
बेफोरखौ जों माबा खालामनो हायो फकास खालामनो हायो एनड ए आव जोङो ओ माबा खालामनो हायो पाइलटफोर जानो हायो। नङाहोनबा दा बेफोरबायदिखौ जोंनि गथ'फोरनो मिथिहोनांगोन आरो नङाब्ला ओ बे एगजामा माब्ला जायो बेसेबां फरायनाय नांगौ बेसेबां बैसोनि गेजेराव फरिखाया होनो मोनो बेफोरखौ जोङो समाजनि मानसिफोरा बा गोरोंफोरा गाइड खालामनांगोन नङाबोला बेबायदिनो जेरै ससियेल मिडियाायाव दिनैबो। बिदि गाज्रि घटना गाबोनबो बेबायदिनो गाज्रि जाथाय अबावबा एक्सिडेन्ट रड एक्सिडेन्टनो बबावबा ओरै
लामा सामायाव गोग्लैदों बेफोरबायदिखौ जोंनि समाजा माने बिमा बिफाया दुखु मोननांबाय थागोन आरो बेखौनो आं सानो दा बेखार जेंनानि जेनेबा जायफोर बिथांमोनहा बैसो जानानै फरायनाया जोब्बाय बा फरायखांनानै ओरैनो दङ बिथांमोनहाबो ओरैनो थानो नाङा बिथांमोनहा माखासे गावनि मावनो मोजां मोननाय खामानिफोर थागोन दा बेैफोरबायदि खामानिखौ नाजानांगोन जेरै आथिखालाव आ आबाद मावनानैबो जों गोबां साक्सेसफुल जानो हायो जेरै उम ओरै बै दाख्लैसो बावै आं नामखौ गोसोआव फैजोबासै बिथांनिखौ बिजनि ह हालामनिनो पदमश्रि पदमस्रिना पदमस्रि बान्था मोनदोंमोन बिथाङा आबादारि महरै। जोंनि बर'निनो दा बिथांमोनबायदि माने आबाद मावनानैनो माखासे ओ भारत हादरनिफ्राय बान्था लानो हानाय बेजों लोगोसे जोंहा एगजामपोल हिसाबै लानो हाबावो ट्रेनजों बड'सामोन बायदि। ओ साहा आबाद खालामनानै।
औ औ
आबादखौ गुबुन हादराव हरनानै गोबां माने गावनि हारिनि आरो हादरनि मुंखौ लाखिनानै रांबो आरजिदों आरो लोगोसे माने जायगानि ओनसोल ओनसोलनि नामफोरखौबो लाखिदों बेबायदिनो मावनानै आथिखालाव जों। जानो हायो मानो होनबा आथिखालाव आग्लायनाय होननाय बुस्थु जोंनि दुनियाव गैया मानो होनबा सुबुं अनजिमाया गोबां दङ जेरावबो। लोगोसे मावनाय सुबुङा खम बेनि सायावसो जोङो। नोजोर लाखिनांगोन आरो अब्लानो जोंनि माखासे रांखान्थियारि हालोद खम जानाय बेनिफ्राय सुस्रांजागोन नङा हबा। जोङो जिखुनु मावा मानो माखासे माबाजों मावनांगोन आरोना साइन्टिफिक अवेजों माबोरै खालामबा मोनसेखौ मोननै आरो मा मा बेराम जायोबा मा मुलि होनांगोन बेफोरखौ जों। नोजोर लाखिनानै मावोबानो जथेस ओ बेफोर नोंथाङा दि बुंदों बेखार जेंना बेफोरो सुस्रां जागोन आरो नङाब्ला माने।
जेरै दं बिदिनो थाबाय थागोन आरो उनाव गाज्रि जालांनायनिसो चान्स थागोन आरो। दा गाहायै बेनो माखासे आंनि बुंनांगौआ। सासे गथ'खौ नांगौ समाव मोजां गाइड खालामनांगोन सासे गथ'आ सिंगार गार जानो लुबैदों दा बेखौ ओ सिप्रतसआव सोबा जानाय नङा। नि लाइनो होनांगोन नङा हा बिमा बिफायाबो सेक ओ बे गथ'नि सायाव नोजोर लाखिनानै होनांगोन नङाब्ला बे गथ'व। मोनसे जानो लुुबैदों बिमा बिफाया गावनि लुबैनाय बायदि मोनसे खालामनो लुबैदों होनोबा बे गोसो सोआ बेना जनाय नङा आरो बेबायदियावनो माखासे बेखार जेंनानि कारनफोरा बांङो। आरो फरायनायावबो फरायनाय बेलायावबो बिदिनो माखासे ओ बिमा बिफाया दा एसे सोलायबाय सिगां समावथ' जायफोर एसे मास्क फोर बुरजा मोनो मेट्रिकआव अब्लानो बिमा बिफाया दारसोमो साइन्स लानांगौ डक्टर जानांगौ इन्जिनियार जा नंगौ गाज्रि नङा खिन्थु नाथाय गथ'आ बेनि जसिबांसि सिम साखाफारा साननाय गैया बेयो लुबैदों सिम्पोल जब मावनानै सोलिनो नाथाय गथ'खौ प्रेसार होब गथ' ला ओ फरायबाबो बुजिनो हायासै बेफोरावबो माखासे फ बायनाया गाज्रि जाबाय उनाव बेफोरनो मावनो दांनो गोसो गैयै जानानै बेखार जेंनाफोर जायो आरो
नोंगौ नोंथां नंगौ।
नंगौ अब्ला फंबाय जों गोबां सावरायबाय जा जा हायो आं नोंथांनि सोंथिखौ आं होनो होबाय समाबो जाबाय नालाय बेखिनियावनो जों जोंनि सावरायनायखौ लाखिथनाय जासिगोन फंबाय ना।
अ दे दे दे दे
दे